खुलुमबाय अबाव दं?
हा?
अबाव दं?
न'आवनो
ए बेयाव थाङाखै नोङो थाइजौगुरियाव। थावारा नाङा नामा?
मा
थावारानो नाङाखै खोमा नोंना।
खोनायाखै।
मा खालामदों होनदां?
दं ओरैनो।
ए सोर सोर दं?
हा?
सोर सोर दं?
दङ' रावबो गैयालै माबायावसो थांजोबदों बायहेरायावसो। दा न'आव हारसिंसो दं।
अ अ अ ओमफाय दाख्लैनियालाय बोरै बोरै जानाय?
माया?
बेयाव माथो जिबौ अरदों ना मा होनदों?
ए जि
मा खामानि मावामोन नों उम मा खामानि मावामोन नोंलाय?
बिदिनो माबायाव खोमसि खोमलाव जाहैबायना लाइटआ नांस'हैयाखै। बायहेरायाव थांनायावनो माबादों
औ मा जिबौमोन बे औ
अ नेलाजि होनदों खोमा
नेला जि बिसफोर जो बिस जाखायाखै दा?
ओहो बिस होस्लाबासैनो
अ लांनाया अबाव लाङा ओमफ्राय
लांनाया बै माजायाव लांदों लरासाइमाव
आसामाव उम उम बिदिनोलै दा गरम बोथोर जाबायना सानदों मा बनफोर जाबलाबायनानै एबा थिखोलाबायनानैफोर माबादोंदां जाबायदां साननो आहा आंबो मिथियामोन गुबुननि स्टेटासाव नुनानैसो ओइ मा फ्रेमेनितानियाव नुदोंमोन ना आं ओमफ्राय सोंहरबाय ओरैबायदि ओरैबायदिनिसो होननानै ए होननानै स ओमफ्राय एसे गोसा जादों नामा होननानै बुंहरनायाव खिथाहरखादो आरोखि खिथाहरनाया
ओमफ्राय थांनायालाय अबे अबेयाव थां खो आं दा खामानियाव दङ'
खामानियाव
औ गोदजौआव दंफैयो आं दा बै मा मोन्दोंमोनलाय बेरायहैदों मोन्दोंमोनलाय दाख्लै
अ दार्जिलिं थांनाया आतसा
सानबैसे
थां ओरैनो जों ओंखारलांनाया दसथासोआनो जादों जिबाजि सोयानो औ जि बाजि थामजि मिनिट ओंखारलांबाय
औ
ओमफ्राय लाखिनायाथ' बारा जाखायाखै लाइन लाइन थांबाय थाबाय। बै उम माबा मा जायगा मोनलाय इयो आ औ वेस्ट बेंगल एसे बारनानै बेवहाय थाथ'हैनाय जादों आरो दसे सानसुनि जामुं जानो थाखाय। ए बिनो ओमफाय दावखोफिनबाय दावखोनानै मोनाहैदों। ओमफ्राय माबासोयाव मोनहैदों आ साराय नयथा गु बाजि थामजि मिनिटसो जाबायमोन। बेयाव मोनहैबाय ओफ्राय ओ गुसुनि थाखाय दाउ खोनो हायासै गुसुआ ओरैबायदि जाबाय। ओंखायनो थाथ'नांबाय आरो। लामा ससेयाव हटेलावहाय
बिथिं ओमफ्राय ओरैनो ओम दे।
अखानायै फुङावहाय माबाफिनबाय
औ औ
ओमफ्राय दावखोनानै माबायदि जेनेबा दार्जिलिं एरियाखौनो माबाजोब्बाय?
औ दारजिलिंखौनो गिदिंनाय जाबाय ओम।
सानबैसेलाया ओरैनो नोंसोरो?
ओरैनो दस्रा दस्रा जायगायाव गिदिं जोबोबाथ' सानथाम सानब्रैसोआनो थानांगोन। जायखौ जों र' औ सौहैनाय सानथाम मानो थानाय जादों।
सानथाम थानाय जादों ओमफ्राय फैफिन फिनदों आरो ना? ओम ओमफ्रायो बै मा होनोमोनलाय हटेलनि माबाफ्राहाय बेसेनाहाय बेसे बेसे जाखो हरसेयाव?
हटेलनिया बे जों सहैनानै गुसुनि थाखाय दावख'नो हायियाव थानायाव बेहाय जिबाजौ लादों हरसेनियाव। उम।
ओम सानैजों।
औ। सानैजों ओमफ्राय मोनसेनियाव हाय जि नैजौमोन। बाहाय साननै थाहैनाय
ओ। ओम बेयो साननै थाहैदों बैयो।
औ औ। बे नैथि। टाइम थाहैनायाव मोजांमोन। हथेला एसे बोराय। आरो ओमफाय। जायगाया बिराद मोजां।
अ ओमफ्राय सेथिनियाव।
सेथिनियावथ' बारा माबानाय जायासै। ओरैनो हरावल'सो उन्दुबाय। बेनिफ्राय।
औ। थांनायाव। थ' जेबो उसुबिदा जायासै।
असुबिदा जायाखै जेबो ओहो।
गगा आरिफोरखोथ' मोनबोआखै उम मोजांना जायगाया बेरायनो।
औ मालाबा थांदो।
लांनो रोंखासिगोन दा नोङो जों थांबाय बायनो नागिरबा।
अ लांनोथ' रोंखागोन। मेबानो खोनथाजोबखायो खिन्थु बै जायगायावहाय फिदिं नागिरो आरो बे गोजौ गाहाय थांखोनायाव। मेबाबो बारा माबा नागिरा।
नेटनि माबो मा होनदों औ औ निजा गारिजों बेबोथ' निजा गारिजों थांखादों ना?
औ जों बे आदानिनो गारिजों
औ औ औ। थांगोन र' मालाबा थांफिनबावनोसै। बेयावल'सो थांनाय जाखादों दा नोङो? ना दस्राजों बेलेग जायगायाव थांबावदों?
बेलेग जायगायाव ओरै माबा इलेकसननि थाखाय माबानायबो जाबायना। बेनिखायनो थांनो होनदोंमोन सि किमाव
अ स्किमावनो? थिगानो दं ओमफ्राय दालाय मालादो थांनो सानखो सिक्किमावलाय?
सिक्किमखौ एसे माबाया राङा जमा जाग्रोथोंसै।
औ बिराद थांथारो ने? राङा?
थाङो बे गारि
थाव सोनाय मानायनिया औ। आथ' दाथ' बारायबावबायसो थावआ।
थावाथ' बारायबाय आरो ओरै बाहेरायावथ' बाराखा। जोंनि आसामखौ बार औ आसामखौ बारबानो बारा खाथ थावा? दा बांसिन जाबावबाय बे।
अ बेसेसो ओरैनो से लिटाराव?
से लिटाराव जों थांबा सेजौ जि बाहेरायाव।
सेजौ जि।
सेजौ जिबा।
आयवौ एसेबां
ओं हेलाबो जोंनियाव माबामोन सेजौ बिसांमोनलाय बा ना बेसांमोलाय ओ बामोन। हेलाबानो फिसिना फिसांखामोन दाथ' बारायबावबायसो।
औ
जाला लै ओमफ्रायो थावा जोंनिथिंजायनिजों बायदि एखेयानो दा। ना आलदा आलदा? सोरनाबा दैस्रां थायोना।
बेखौथ' नायनाय जायासै ना।
उम औ ओरैनो बेसेबांसो थांदों बायदि जेनबा नोंनिबो थांदों बेनिबो थांखादों दा रांआथ'। औ बेसे बेसेसो थांखो जेनबा। सानैजों?
जि जि रोजायानो थांफ्रामदों।
आयु गैलालै सानैजों ओंखायथ' जि रोजायानो थामफ्रामदोंसो दा?
औ थां थांदोंआनो थांखादों ओमफ्राय बे गाव गावबागावनि नांगौ बेसादफोर लाबाय बेवहाय एसे बारा
उम औ औ औ। ओमफ्राय औ दार्जिलिंजों सिक्किमजों अबे गोजानसिन होनबाथ' सिकिमा गोजानसिन जाबावगोन।
दार्जिलिंआ ओरै माबानाय जायो हाबसननाय बायदि जायो बुस्थुआ। जायगायालाय उम ओमफ्राय दारजिलिंनिफ्राय ओंखारफिननांगौ जायो सिक्किमा। ओंखारफिनो
अ बि थिंनो खा ने स्किमाबो अ। आंहा सानदों मा सानजाजों। सानजाजोंलाय मा माथो दंब्रा सानजाजों जेबो गैया नामा?
सानजाजों अरुणाचल दं ओमफ्राय थावां होनदों खोमा थावांआबो सानजाजों।
औ थावां ओं ओं ओं। औ नंगौ नंगौ। थावां दङ। ओमफ्राय होनबाथ' फैसाखौसो जमायग्रोनांगौ जाहैबाय रांखौ।
उम रांखौ जमायग्रोबासो थांनो हागोन।
उम जेनेबा जेबो उसुबिदाफोर गैखायादा माबाफोरनि ओरैनो रायलायनाय मानाय थाहैनाय गुबुन जाथिफोरजों गुबुन हारिनिफोरजों
ओहो जेबो उसुबिदा गैया बेवहाय गासिबो माबा गोजाखासो नेपालि गोजाखासो।
उम ओमफ्राय रायलायनायफ्रा ओरैनो रायलायनायफ्राथ' बिदिनो सोलिबाय दस्रा दस्रा हारिनि औ
रायलायो जों ओरै माबानो थांबा बायहेरानि थांबा। नोंथ' ओरैनो गावसिनि लकेलनि बायदिसो होनबाय थायोमोन नामा होननानै सोंनाय जादों आरो। नेपालि बायदि नुयो।
सिख्लाफोर नुुबोआखै?
सिख्लाफोर थ' दङ दंनायालाय बारा ओंखारालै।
ओंखारला बायाना?
ओहो बे बेलासियाव बेरायनो बेयावल' नुदों।
औ
बाजारफ्राव
ओम आरो गाव गावबागाव बे नुबाय थानाय बायदिलाय बोरै जानो मालाय जायगायावलाय।
औ
नुबाय थाबासोमोन। खिन्थु मेना बेनो आरोखि गोजान गोजान लामा हान्थियोब्ला सालायग्राया खिन्थु सानैबो रोंनाय जानांगौ। हारसिंनो जुदि सालायनांगौबाथाय आयै बिराद खस्थ' जागोन।
आं सालायनाङाखैनो गावनो सालायलांजोबदों थांजासिम फैजासिम।
आयौ हादोंलै बेहा होमबालाय।
हायो बे बे
आं हालाबायनो नागिरालाय बिदिखौ गोजान गोजान सालायनो बेखौ हागोनबा आं थांनाय खनसे हागोन ओमफ्राय एसे एसे रेस्ट लानांगोन आरोखि आङो।
औ औ उम गारियाबो गुदुं जायोना?
औ
थाथ'नांगौ दसे दसे
औ
आरो बिना गारिया बारा माबा गैयाना
ओंखाम।
जाथ आखै।
अ।
मोनजोबबाय मोननायालाय।
अ ओमफ्राय मोजां दा खबरफ्रा गासैबो?
मोजाङैनो।
अ बिदिब्ला दोनथसै नामा? खोनाबाय औ जाथबाय दे। औ जाथबाय दे दोनथदो।
औ दे
उम।
खोन्दों?